अ हेलौ नोंथां औ खोनादों दे।
गोजोन फुंबिलि नोंथां।
औ गोजोन फुंबिलि नोंथांनिसिमबो
आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोना जाबाय नोंथां आं दिनै जोंनि बे सोलोंथाइ सोलोंथाइखौ लानानै आं नोंथांजों सावरायनो लुबैदोंमोन नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना
औ हागोन दे थारैनो
औ होब्ला जागायदिनि नोंथां जोङो बयबो मिथिगौ जोंनि सोलोंथाइया जोंनि सुबुं माहारिनि साफ्रोमनिबो जिउआव गोनांथिथार नङा होमबा। जोङो सोलोंथाइखौ जोङो गोग्गो सोलोंथाइखौ जोङो साफ्रोमनिबो जिउआव नांगौ आरो गोग्गो सोलोंथाइ लानाया जोंनि थाखाय माने बेयो गोरलै बाथ्राबो नङा जोङो बुंनोसो हायो जों सोलोंथाइ गो सोलोंथाइ लानांगौ होननानै बै मानसिया जुदि गोग्गो सोलोंथाइ जुदि लानोब्ला जोङो गोबां पेसेन्ट खालामनो गोनां जायो जिउआव नङा होमबा नोंथां? जोङो खम समनि गेजेराव जोङो मोनसे डिग्रिखौ जों मोननो हाया जों गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजोंसो जोंनि डिग्रि बा रोंनायजोंोंनि बे सार्टिफिकेटखौ जोङो मोननो हायो नङा होमबा जेरै जोङो सोलोंथाइखौ जोङो गैयाब्ला जों जिउआव मानसि आगान मोनसेबो दिनैनि जिउगाव दावबायनो हाया आरो नोंथां जेरै गंसे जेरै माबाया सिलाया जुदि गुलि गैयाबा जेरै ओंथि गैया थिग बिदिनो जोंनि मानसिनि जिउआबो जुदि मानसिया जुदि सोलोंथाइ गैयाबा बे जिउआव जेबो बेसेन गैया बायसा आरो आथिखालाव बेखायनो जोंनो गोग्गो सोलोंथाइ नांगौ जोंनि सोलोंथायानो जोंनि हाथियार बायसा बेनिखायनो जोङो ओ फारफ्रोमनिबो बिथिङाव जोङो सोलोंथाइखौ नांगौ जायो जोंनो साख्रि बाख्रि मावनो थाखायल' जों गुन गोनां सोलोंथाइखौ नाङा नङा होमबा बे संसाराव जोङो सासे मानसि हिसाबै जों रायजो जानोबा गुन गोनां सोलोंथाइखौ जों साफ्रोमनोबो नांगौ सासे माने सासे हादरनि नोगोरारि हिसाबै जोङो रायजो जखलाङोबा फारफ्रोमथिबो बिथिङाव जोङो सोलोंथाइखौनो जों नागिर नागिर सोलोंथाइखौनो गोनांथिथार रोखोमै मोनहैखायो आरो नोंथां गोदोनि समाव जोङो बांसिन सोलोंनो गोनांब्लाबो खायसे खायसे जायगायाव जोङो सोलोंनो हायाखै मानोना गोदो गोजान गोजान जायगायाव जेरै स्कुल कलेजफोरा थायोमोन जायनि थाखाय हिन्जावफोरखौ जोङो गोजौ सोलोंथाइ लानायाव जेरै बिमा बिफाफोरा हगार हरामोन आरो गोदो नाथाय आथिखालावथ' जोङो साफ साफ्रोमबो दिनै न' खाथि खाथियावनो जोंहा जोंनि बे स्कुल कलेज आ जोंहा थायो नङा होमबा गोदो जोङो गोबां गो गोजान गोजान जायगायाव जोङो फरायहैनो गोनां जायोमोन जायनि थाखाय जोङो स्कुल कलेजाव एदमिसन लाहैनो हायामोन आरो खायसे खायसे आइजोफोरा आरो बेयावनो जोंनि आइजोफोरनि सोलोंथाया गाहायाव थांदोंमोन मानोना आइजोफोरखौ बिमा बिफाफोरा न'खरनि खामानि मावग्रा हिसाबैसो जोङो बाहायो आरो मानोना आइजोफोरा माने गुबुननि न'खरावसो हाबा जानानै थांगोन बिसोरनोनो मानो सोलोंथ नांगौ बिदि टाइबनि जोंनि माने थौले मेलेमजों जोंनि गामि बर' समाजाव जोङो बेफोरखौ जोङो नोजोरजों नायोमोन आरो बेफोरनि थाखाय जोंनि आइजोफोरनि सोलोंथाइ हारा गोबाव समसिम जोङो जौगानो हायाखैमोन नाथाय दिनै जों बुंनो थाङोब्ला आइजोफोरनि सोलोंथा यासो दिनै जोंनि हौवासाफोरनि गोजौआव आरो नाथाय दिनै बिसोर गासै समावनो बिथांमोनहा गासै एडमिसनखौ जोङो दिनै मोनो बिथांमोनासो गासै बुहुम फरायसा सालिफोराव नायनो थाङोब्ला नोंथां आइजोफोरनि हार मान जौखोन्दो हारासो बांसिन आरो एदमिसन जायखौ
औ नंगौ थारैनो
औ दैनि नों बुहुम फरायसालि गुवाहाटि इउनिभारसिटियावनो नाय अब्ला बिसोरो थाम माने द'जिबा जौखोन्दो बा स्निजि जौखोन्दोआनो आइजो बाखि थामजि जौखोन्दोआल' हौवासा बा ब्रैजि जौखोन्दोआल' हौवासाफोर जायो आरो मानोना फिफ्टि फिफ्टिबो नंबावलासो दिनै बिदि जोङो सोलोंनायखौ जों नुबाय दिनै आइजोफोराबो गोबां सोलोंथायाव जावगाबाय जायनि थाखाय दिनै जोङो फारफ्रोमथिंबो बिथिङाव जोङो आइजोफोर आरो हौवासाफोर गासै खामानिखौ जों मावनानै दिनै संसार जालांनो हादों आरो बेफोरनि थाखाय दिनै सोलोंथाइया गोनांथिथार बेखौ दिनै गासै गारजेन बिथांमोना आरो समाजनि रायजो राजाफोराबो दिनै बुजिबाय नङा होमबा आइजोफोर सोलोंथाइखौ लानायाव खुनु आइजो बा हौवा बिदि जेबो फाराग थालाया गोग्गो सोलोंथाइखौ बयबो मोननांगोन नङा होमबा आइजोआबो जेरै संसार जानांगौबा बेयो न'खरनि फेमिलि दैदेननोबा बिनिबोथ' गियान नांगौ जायो नङा होमबा अब्ला बै गियान गैयाबा बै सासे आइजोआ बोरै न'खरखौ बेंनो बेफोरनि थाखाय दिनै जोङो गुन गोनां सोलोंथाइखौ नांगौ होननानै आं सानो आरो अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो जोंनो सोलोंथाइया मानि थाखाय जिउआव गोनां बिनि सायाव
नंगौ थारैनो नोंथाङाथ' मख'लांखाबाय गोबां गोनां खोथा सोलोंथाइनि सोमोन्दै ओ सोलोंथाइयाथ' जों साख्रि लानो थाखायल' नङा बेखौ जों मिथिखायो नोंथाङाबो मख'लांखाबाय सोलोंथायाहाय सासे सुबुंखौ गियान आरजिनो माखासे स्किल्स आरो सुबुङाव समाजाव सुबुंनि गुन आरो गावनि ओ कनफिदेन् बेफोरखौ बांहोनो थाखाय जों सोलोंथाइखौ लानाय जायो ओ सोलोंथाइयाहाय गोबां रोखोम रोखोमनि दङ बियो क्लास रुमावल' जोबनानै थांनाय आरो बिजाबजोंल' जोबनानै थांनाय नङा आथिखाल गोबां रोखोमनि सोलोंथाइ जों नुनो मोनो स्कुल कलेजनि अनगायैबो जों आलादा ओ सोलोंथाइ खथायफोर जेरै खायसे स्किल डेभेलपमेन्ट कर्सफोर जों नुनो मोनो बेबायदिनो सोलोंथायाहाय सासे सुबुंखौ गावनि आथिङाव गसंथानायावहाय गोख्रों खालामनायाव गोबां बिहोमा लानाय जों नुनो मोनो बेबायदिनो ओ सासे सुबुङा सोलोंथाइनि गेजेरजों गावनि जिउखौ माबोरै दैदेनलांनांगौ ओ समाजाव सुबुंजों माबायदि आखु ओ समाजाव माबायदि ओ समाज दैदेनलांनांगौ बेफोरखौ जों सोलोंथाइनि गेजेरजों ओ सोलोंनो हायो आरो नोंथाङा मख'रदोंमोन जे गोदोनि समाव आइजोफोरखौहाय बांसिन सोलोंथाइ लानायनिफ्राय जानगाराव दोननाय जायोमोन नंगौ बे खोथाया नाथाय आथिखाल बेफोरखौ नुनो मोनला मानोना आथिखाल गोबां सुबुंफोरानो सुबुंफोरनि सानानो सोलायनो हमबाय समजों लोगोसे लोगोसेनो बेफोरनि सायाव स सरखाराबो माखासे गोनां बिथांखिफोर लानाय जों नुसै आथिखाल आइजोफोरखौबो हौवासाफोरजों समान समाननो जों सोलोंथाइ बिथिङाव गोबां दावगानाय नुबाय गेलेनायानो जा बेफार फालांगियानो जा गोबां बिथिं सिङाव जों आइजोफोरखौबो आथिखाल हौवाफोरजों समान समानै दावगानायखौ जों नुनो मोनबाय
उ
आइजोफोरखौबो जोंनि सोलोंथाइ बिथिङाव ओ गोबां जौगानाय नुसै आरो आथिखाल सरकारा ओ बेनि फारसे नोजोर होना माखासे से ओ गोनां बिथांखि फोर स्किमफोरबो जों लानाय नुनो मोनदों जेरैहाय कलेज बे मुलुगसोलोंसालि बेफोराव फरायनाय हिनजावसा फरायसाफोरनि थाखाय सरकारा राङारि अनसुंथाइ स्किमफोर जेरै निजुत मयना आरोबाव गोबां ओ माखासे ओ न'खर सालायग्रा आइजोफोरनि थाखायबो जों सरखारखौ गोबां ओ बिथांखिफोर लानाय नुनो मोनदों। जेरैहाय अरुनदय बेफोरो आइजोफोरखौ हेफाजाब होनायनि थांखिजों सरकारा लानाय बिथांखिफोर जाहा थे आइजोफोरखौहाय रावबो नासयनानै उन खालामनानै दोननो हाया बेनि फारसे से नोजोर बोनानै सरकारा बेफोरखौ थांखिफोरखौ लादों बेबायदिनो गोदोनो गोदोनि आरो दानि सोलोंथाइखौ रुजुनानै नायोब्ला ओ आथिखालनि सोलोंथाइखौहाय ओ गोबां बिथिङाव जों दावगानाय नुनो मोनबाय मानोना आथिखाल ओ गोबां सोलोंथाइ बिथिङावनो टेक्न'ल'जिफोर बाहायनाय जों नुनो मोनसै ओ गो गोदोनि दिनाव ओ सोलोंथाइ लानोब्ला खरसायाबो गोबांमोन आरो गोबां ओ स्कुल कलेजफोराबो सोलोंथाइ फसंथानाबो जोंनि खाथियाव गैबाङामोन बिनिखाय खायसेया रांनि आंखालाव सोलोंथाइनिफ्राय जानगाराव थानो गोनां जायोमोन आरो बेबायदिनो फरायनो गोसोब्लाबो फरायनो मोनामोन नाथाय आथिखाल जों ओ सोलोंथाइनि राहाया गोबां गोरलै जानायाव बयखौबो सोलोंथाइ लानायाव बाहागो लानाय ओ नुनो मोनसै मानोना थिखाल जों जोंनि ओ फराफारिजों सोमोन्दो गोनां बिजाबफोरखौ जों बायाब्लाबो जों डिजिटेलि मबाइल आरो कम्पिउटारनि गेजेरजों जों लानो हासै आरो जों ओ गोबां सर्सफोरखौ जों इन्टारनेटनिफ्रायनो बुथुमना लानो हासै ओ बेबायदिनो सोलोंथाइ लानो थाखाय जोंनो फोरोंगिरिनि गोनां जायो ओ नाथाय आथिखाल जों फोरोंगिरि गैयालासिनोबो सोलोंथाइनि ओ राहा खौ लानाय नुनो मोनसै मानोना आथिखाल डिजिटेलि गोबां अनलाइन प्लेटफर्म। गेजेरजों जों गुबुन गुबुन रोखोमनि सोलोंथाइफोर जों लानो हायो ओ बेबायदिनो जों सोलोंथाइनि गेजेरजोंथ' जों मख'खाबाय ओ सोलोंथाइनि गेजेरजों जों गावनि ओ साहस आरो जोंनि आखुखौ दानानै लानो हायो बेबायदिनो सोलोंथाइनि गेजेरजों जों मोजां डिग्रि लाना मोजां सासे ओ गेदेर मानसि जानो हायो आरो गोबां गभारमेन्ट ला निफ्राय लानानै प्राइभेट सेक्टरसिम जों गोबां खामानिफोर मावनो हायो जाय जोंखौ गावनि आथिङाव गसंनायाव हेफाजाब खालामो बेबायदिनो ओ जोंनि बिगियाना बिगियानारि सान्थाइ बेफोरखौबो सोलोंथाइनि गेजेरजों जों दावगाहोनाय नुनो मोनो ओ आं नोंथांनिफ्रायबो सोलोंथाइनि सोमोन्दै एसे एसे मिथिबावनो लुबैबाय।
नंगौ नोंथाङा बुंनाया सैथो जोंनि बे सोलोंथाइया गोबां बिथिंजों दिनै जौगाबाय नङा होमबा दिनै बुहुम फरायसालियाव जेरै फरायनोब्ला नोंथाङा जुदि मास्टार दिग्रि फरायनायनि गेजेरजों नोंथाङा नेट स्लेत फोनांनो हाबोला नों नोंथाङा सासे कलेजनि लेक्सारार जानो हायो आरो नङा होमबा नोंथां। जेरै गोदो जोङो ओ एकाडेमिक लाइनजों जोङो साख्रि मावनो थाङोब्ला जों दिनै ओ जोंनि थाखो सेनिफ्राय जोङो बुहुम फरायसालिसिम फरायनांगोन नङा होमबा गोजौ सोलोंथाइखौ जों लानांगोन। अब्लानियासो नोंङो सासे सासे नोङो सासे फोरोंगिरि हिसाबै नोङो जानो हागोन आरो। जेरै जों गोदोनि समाव जोंङो नुयोमोन जेरै सासे मेट्रिक पासानो जेरै मोनसे स्कुलनि एल पि नि मास्टार बा फोरोंगिरि जानो हायोमोन नङा होमबा नोंथां नाथाय आथिखालाव जोङो एल पि स्कुलनि फोरोंगिरि जानोबा जोङो हायार सेकेण्डारि जानांगोन लोगोसे बिथाङा डि एल एड थानांगोन नङा होमबा थिग बिदिनो जोङो हाइ स्कुलनि फोरोंगिरि जानोबा नोंथाङा ग्रेजुवेट जानांगोन लोगोसे नोंथाङा आरो बि एड थाफानांगोन आरो लोगोआव बेफोर रोखोम जोंनि सोलोंथाइ हारा दिनै दावगानायनि थाखाय जों दिनै बेफोर खोमखौ जोङो बानायनो गोनां जादों आरो मानोना जोंनि सोलोंथाइ हारनि फरायसाफोरनि हारा बांबाय जायनि थाखाय जोङो सोलोंथाइफोरखौ बिदि कन्ट्रल खालामनाबो लाखिनो गोनां जायो आरो अब्लासो बेखार जेंनाया जोंहा जोबगोन नङा होमबा नङाबा बिदि स्कुल कलेजानो जुदि फरायनांगौआनो गैलाबा बे जोंनि बेखार जेंनाया बांसिन जायो। जायनि थाखाय ओ रायजो बेंगोरा जाय रायजो राजाजों लोगोसे गभमेन्टआबो जोंनो माने गो गोहोम गोग्लैयो आरो बेखायनो जोङो सोलोंथाइखौ जोङो बेफोर खम खालामनानै दिनै गोदो जों बि एड गैयाबाबो जों फोरोंनानै दिनै गोबां आइ एस, आइ पि एस अफिसार खालामबाय नङा होमबा दिनै मानि थाखाय दिनै बि एड डिग्रिखौ नांगौ नङा होमबा बैफोरबो मोनसे जोंनि स्टुडेन्टनि ट्राफिकिंखौ बियो कन्ट्रल खालामनायनि बे मोनसे माबा टेकनिक आरो नङाबा गोदोथ' जोङो बि ए पास जालांनायावाब दिनै आइ ए एस अफिसार आइ पि एस जानायखौ जों दिनै नुयो नङा होमबा बिथांमोनाथ' दिनै बि एड, स्लेट जेबो गोनांथि गैयामोन अब्ला दिनै आथिखालाव सु बुं अनजिमा बांनायनि थाखाय बेफोर रोखोमखौ गभमेन्टफ्रा इनिसियेटिभ लानो गोनां जादों आरो। अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबायमोन जोंनि सावरायनांगौ खौ बेखिनियावनो लाखिथ'नोसै नामा नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांजों सावरायनो मोननानै।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय जासिहरबाय।